हेलौ औ नोंथां। मा
औ नोंथां आंबो न'आवनो दं जे रायनानै।
औ खबरफोरा मोजां ना?
खबरफोरा आंना मोजाङानो। नोंहालाय?
माबा मोजां नोंथां? दंथ'यो दायो ओरैनो। ओंखाम जाथ खानानै जेराना दं बिफां सायायाव। बोथोराबो गरम ना बेनि थाखायनो माने बिफांनि सायायाव जिरायना थान्दा लादों आरो। औ होनबा नोंथां औ होमबा नोंथां मोनसे गुबुन मोनसे बे आयदायाव आवगायनो नामा जोङो ना?
अ खोनायाखैसै आं।
अ गुबुन मोनसे आयदायाव सा आयदानि सायाव सावरायनोसै नामा होनदां।
औ औ।
ओ नोंथां जोंनि देरसिन फोरबो हिसाबैथ' बैसागुखौनो साननाय जायो आं नोंथाङाबो साननाय जायो ना
औ। औ जोंनि बर'नि देरसिन फोरबो हिसाबैथ बैसागुखौनो फालिलांखायो औ।
हिन्जावफोरनि गानग्रा जोमग्रा आरो जोंनि मा होनो हौवाफोरनि गानग्रा जोमग्रा बेफोरनि सायाव ओ एसे खिन्थानो हागोन नामा? जोंना ओ गामसा हा आरनाइ बेफोर जायोना?
औ जोंनि बर नु जोंनि बरआव बुंनो थाङोबाथ फार्स्ट अफु फार्स्टआवनो बुङोबा गामसा। आरो जों ओरैनो बैसागु ओरैनोब नेम होनो मानिनो फालिनो थाङोबा जों ओरै गामसाजों गेन्दि गाननानै गुफुर गेन्दि गाननानै जों आरनाइ गस्लाबो गानो आरनाइ लायो औ बेबायदिनो आरो हिनजावफोरनि फारसे बुङोबा बिथिं दखना गोजा दख दखना गानो आरनाय लानानै औ।
ओमफ्राय ओरैजाय उम दे बुंग्रोलाय नोंथां।
औ दे नों बुंग्रोलाय
औ जोंहा ओरैजाय ओ गोदोनि समावथ जोंहा गोबां अना बिदिनो न न थानाय जायोमोन नङा होमबा? खिन्थु दानि दिनाव बेफोरखौ ओह नखर नखर नुनो मोनलाय जादों बांसिन मानसियानो माने बायनानै ओह गा गाननायफोरखौ नुनो मोनसै। दा बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो? जिहेथु जोंहा दाग्रा दानो थाखाय जोंहा जेरै आगजुफोरबो दङना बेफोरखौ ओह लानानै दानोबो हायो खिन्थु जोंहा बेफोरखौ दायैनि जाहोनफोरनि सोमोन्दै एसे बेखेवना खोन्थादो दे
दा बिदि दायनि जाहोना जाहैबाय दानि इयुननि फैबाय थानाय जोंनि जेनेरेसनानो बेफोराव माने हाबमाला ओ मडार्नाव हाबलांजोबनो नागिरबाय गाननाय जोमनायखौ दखना आरनाइ बिदि दानो रोंलांला इयुननि मानसिफोरा सो सोलोंलाङासै बिनि थाखायनो दानि नखर नखर बिदि दानाय लुनाय गाननाय जोमनायखौनो नुनो थांलिया। औ ओमफाय आरो औ औ बेफोराव सम होला दाना आरो खेला दुला गेलेन नायखौनो नुसोला दानि जुगावथ थ' बेफोरबायदि मबाइल आरो बिदिनो बेरायनाय बेफोरावल'
औ औ माखासे गोबां ओ औ आंबो बिदि खौ जानो माख माखासे जोंनि गेजेरावबो जोंनि बर' हारिनि गेजेरावब गोबां रां रुफा आरिनानै ओ रा आर-आरजिनो हाग्रा सुबु फोर जाबाय नङा होनब्ला? बेफोरनि जाहोनाव जों ना माने ओरैनो रां होनानैनो बायनो बायबानो मोननाय जाहैबाय जिहेथु जोंना द्रेस माखासे। गानग्रा जोमग्राफ्रा बेखायनो जोंना ओ माखासे रांखाउरि गोनांफोरा माने ओ रां होनानैनो बायनानै गाननाय जायो आरोना।
औ।
बेफोरखौ बेफोर खामानि दानाय लुनायफोरावबो जोंहा गोबां समफोर बेखार जायो नालाय। ओ दानि समावथ' रावबो समखौ ओरैनो बेखार गारला नालाय। बेनि थाखाय जोंहा फैसाखौ गारगोन थेवब्लाबो जोङो ओ समखौ गारा बेफोरबाय दि होननाय बायदि। जाहैबाय आरो माने दानि सम बेनि थाखायनो माने दानाय सनायफोरखौ ओ बावगारलांजोबाय लोगोसे जोंनि दानि जि फैबाय थानाय इयुननि ओ सुबुंफोर बि बेखौथ' रोंखालियानो। एफोरनो आरोम गावनि हायोब्ला बेफोरखौ जोङो दोननांग गौ ओ जा हायो बेखौ दोननांगौ। बांसिनानो इउन-इउस खालामाबाबो बाहायाबाब जेबो नङा थेवब्लाबो जोङो गेजेर गेजेर बाहायोब्ला माने जोंनि धोरोम आरो जोंनि मा होनदों हारिनि मोनसे सिनायथिफोरा ओ थालांगोन आरो औ ओमफ्राय नोंथांमोननिथिं नोंथांमोनथिंबोथ' बे बेफोर दाग्रा आगजुफ्रा गैला जानांगौ दायो?
ओ बिदि दाग्रा आगजुफोरा बुंनो थाङोब्ला थ' नुलानो नु नाया न'खर नखर सोरनिबा न 'खर खायफा न'खराव दाबो दानाय नुयो आरो दाया गोबां दानि सिख्लाफोराथ' दाखाालानो दानाय इसोरखौथ' औ
उम उम हेलौ खोनादों ना नोंथां। हेलौ हेलै नों हेलौ हेलौ हेलौ